हेलौ
औ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ जोबोद मोजां आं दा बे समाव नोंथांखौ गोसोखांनानै फन खालामनायानो जाहैबाय मोनसे ओ सावरायनो गोनां बर'फोरनि गेजेराव बाहायजानाय जायफोर आइजें आयलाजों बर'फोरा ना हमो दा बै ना हमनायाव बाहायनाय बा आखाइजों हेबनाय बा जोंनि गेजेराव सोरजिनानै लानाय बेनि बागै सावरायनो सो आं नोंथांनाव फन खालामदोंमोन नोंथाङा दा सम दङ ने
औ दोङो नोंथां
औ जोबोद मोजां बिदिब्ला आंनो ससे जागायदिनि नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
औ बिनिफ्राय जोङो आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोलाव बाहायजानाय बेफोरबायदिखौ मिथिनानै लालायगोन दा गाहायै बर'फोरा मोनसे ओ ना बेदर जाग्रा हारि होननानै जों गाहायै मिथियो बेनिखायनो बिसोरो गावसिनि संसार जानायाव ओ माबोरै नाखौ हमनांगौ बा मा आदबै नाखौ हमोब्ला जों मोननो हायो बेफोरखौ सानखांनानै गोदोनि माखासे बर'फोर मा आबै आबौमोननि समाव बा आयंमोननि समाव बेफोरखौ बाहायबोदों आरो जोंनि दानि बर'फोराबो बेफोरबायदि आदबै ना हमनायखौ जों ओ दासिमबो सोलिबोगासिनो खायसे नेमफोरा दा बेफोरबायदि नेमखौनो जों सावरायगोन दा गाहायै बर'फ्रा ना हमनायाव बाहायनाय हिसाबै बर' आइजो फोरनि जेरै जेखायजों ना गुरनाय बेखौ जों सिगाङाव लाग्रोनांगोन मानो होनोबा बर' आइजोफोरा ओ मा होनो औवाजों बानायनानै औवाजों हेबनाय जायो बर' हौवा फोरा दा जेखाइआ मोनसे दैयाव गुरग्रा आइजें
औ
दा ओरैबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा जेब्ला न'आव ओंख्रि जेबो गैया दा बे समाव मा खालामगोन दस सेनो न'नि साखाथियाव गाथोन बा फुख्रि बा बिलोफोरबायदि थायोब्ला दुब्लिफोराव थांब्रबनानैबाबो माने दसेनो जुग्रोमहैलाबायगोन आरो बेयावनो दानो खांख्राइ मोनबोगोन दानो बेजों लोगोसे ना नास्राय ओरै जोंहा बोथिया फिथिख्रि नाथुर मावा बेफोरबायदि नाखौ जोङो दसेनो माने लायब्रबनानै माने न'आव थानाय मैगं जेरै मैथा गोजा बा जिखुनु मैगंफोरजों माने लगा लगायनानै संफायो आरो औ दा बेयाव जोङो बुंनांगोन बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा बेफोरबायदि हाबा बा हमनाय लायनायफोराव दा बेयावल' थाबथा थायाखै दा बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो लायब्रबनानै हमनानै जानाय बेफोरबायदि नेम दं दा जोङो बेखौ जेखाय नङा होमबा नोंथां जेखाइजों हमो औ दा बेनि थाखाय जेखाइजों हमबाय बेनि उनाव नाखौ लानोबोथ' जोंनो मोनसे ओ बुस्थु नांगोन नालाय दा बेनि थाखायबो जोंहा औ मुवा दा बेखौबो सोरजिनानै लाखादों जेराव जोङो खबाइ खबाया मोनसे बे औवाजोंनो सोरजि जानाय औवाखौ खाथि जि फिसा फिसा सैनानै मोनसे जोबोद नायनो समायना महराव माने ओ हेबनानै लादों जाय जेराव गोदोनायाव फिसा आरो गाहायाव उदै खबाइनि माने जाबायदि मोदोम गाहायाव गिदिर जेराव गोबां ना खौ सोनानै लानो हानायनि सुबिदा बायदि ओ खालामनानै लादों आरो आखाइ सोनो हानाय बायदि जों सोहरनो हानाय बायदि गुदुं दोनदों जाहाथे नाया बे गुदुंजों हाब लाङो आरो लखबोब्ला जोंनो नाया गबोफिनो नङा होमबा नोंथां बेनो जाहैबाय खबाय आरो जोङो बेनि थाखाय मा खालामबावदों माने दैयाव दोनबाय थायोब्लाबो नाया थैयोब्ला उदै दुनानै सेवो आरो दै दै थानाय ख दै थानाय बुस्थुखौ जुदि नों सानसेयाव खानानै बेरायबाय थानांगौब्लाबो अजन जायो दा बे खबयाव जोंहा दैयाबो थाबथेबावा ओरैबायदि मोनसे ओ फिल्टार होननांगोन जे जाय जे बुस्थुखौ नांगौ बेल' थाबथागोन आरो नाङि बुस्थुफ्रा ओरैनो गलांगोन आरो दैफ्रा ओंखारलांगोन दा बे मोनसे साइनटिफिक जोबोद मोजां आरो खबाइाया जोंहा बार नांस्रा नांस्रा नाया नाफ्राबो सेवा गोबाव थायो। दा बेबो बेखौ सोरजिनानै लादों आरो दा जों मोनबावो बर' समाजाव बेबायदिनो ना हमनायाव बाहायनाय आइजें जेरै खंखा नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खखाखौ आथिखालाव बाहायोना बाहाया
औ नोंथां आथिखालाव गोदो गोदाय बाहायोमोन नाथाय जों जेब्ला देरबोदों बेनिफ्राय ओमफ्राय एसे खम नुबोबाय आरो ना जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बे खखाखौ नुबोदों आरो जेब्ला जों देर नुबोबाय बे खखाया एसे खमसै आरोना नुनो गैला
सायो नामा दैयाव
औ सानायखौ खमसै नुयो जोङो। दा खखाजों ना हमनाय एबा सानायखौ जोङो। ब्रै बा द बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो नुबोआसै आरो ना बा बोसोर एबा द' बोसोरसो जाबाय जोङो। खखाखौ नुबोआखै आरोना सानाय बेखौ एसे खम जाबाय औ।
दा बेजोंबो माने जोंनि बर'फोरा नाखौ हमो। दा बेनि ना हमनाय प्रसेसा ओरैबायदि खखाखौ बोरै हबो आं बेखौ एसे फोरमायदिनाय नङा होनबा नोंनो जानो हबा खखाया मोनसे बेबो औवानिनो सोरजिनाय दा औवा खौ जोङो सुबायाव दाननानै लायबाय बेनिफ्राय जोंनो बेसे जे गोलावनि खखा बानायनो बेखौ जखा लानानै हासनाय जायो बेनो
नोंखौ
औ। बेनिफ्राय जोङो खाति फिसा फिसा खखाखौबो जिरनाय जायो बेनि ओफ्राय जों दुरुंजों बे खाथिखौ फाननानै लाखिनाय जायो आरो। जेराव खखा हेबनाय होनो। जे बेखौ मोनसे गान्थिब्रैसो जोङो हेबग्रोनानै लायो समान। क थुलुरै थुलुरथ' ला बेखौ माने गल गलयै आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
उम। जाय माने मोखांथाराव थानाय बेखौ जोङो। बै औवाखौ जोङो हेबजोबनाय जाया आरो माने ओरै मोनसे ओरै मोनसे मोखां खालामनानै दोननाय जायो दा बेनो मोनसे खखानि मह दा बेखौ जोङो दै बाज्रबनाय जायगाफ्राव सानाय जायो जेराव दाथ' दैज्लां सम दैज्लां समाव गोबां माने जोंनि ओनसोलफोराव सिगाङावथ' गोबां ना मोनोमोन। दा बेफोर नाखौ हमनो थाखाय जोङो दुब्लि फोराव माबोरै हमो होनबा बेफोर खखा खाखिनि गेजेरजों हमनाय जायो दा खखायानो गाहाय खखाखौ दै बाज्रुमनाय जायगाया मोजां जायो। खखा सानो थाखाय दा बेहाय दुब्लियाव थानाय माखासे नाफोरा जेब्ला सानाव सानसे आदार जानानै ओंखारबोगोन मोनायाव। दा आलि गोजौ बाज्रुमनायफोराव दै बाज्रुमनायाव जों साननानै दोननाय जायो दा बेहाय। दुब्लियाव जेखि जाया थानाय नाफोर बेफोरनो माने। बे खखायाव नाङोब्लानो जों अखानायै फुङाव जुदि थांनानै नागिर अब्ला बे दुब्लियाव थानाय नाफोरा नाङोबा जों बेखौबो। ना हमनो हानाय राहाय मोनगोन आरो।
मोनो आरो औ नंगौ।
बेनिफ्राय मोनबावो जोंहा सेन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ। आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव सेनखौ बाहायनो बाहायला
औ नोंथां दासिमबो जोंनि औ नंगौ। दासिमबो जोंनि आथिखालाव सेनखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बाहायगासिनो दोङो बिदिनो दंग' एबा लङाफोराव। एबा दैमाफोराव एसे दै बोहैनाय जायागाफोराव सानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
औ।
दा बेजोंबो माने जोबोद मोजाङै ना हमनो हायो नङा होमबा नोंथां। सेन औ जेराव जोङो सेननि नाफोरा एकदम स्र' स्र' जायो बेहाय जों बांसिनै गोथाङै थानाय नाखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। दा खखाफोरा अखाफोराव मोननाय नाफोरा बारा गोथां थानो नागिरा दैजों बुसोम जानायनि जाउनाव नाफोरा। थैयो। नाथाय सेनावबा जोंहा माने स्र' स्र' गोथाङैनो थायो आरो। फ्राय बांसिन दा बेजोंबो जों हमनो हायो नाखौ दा बर'फ्रा। बेजोंबो नाखौ हमबोदों आरो। जा गावसिनि माने जानो लुबैनाय नाफोरखौ जोङो बे बेफोरबायदिनो हमनानै जाबोदों।
औ।
बेनिफ्राय जोङो मोनबावो दैमायाव सारनो थाखाय बा फुख्रियाव सारनो थाखाय। मफ्राय सोरजिनांगोन आरो आस्रा जे नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जाय जेनि गेजेरजों जोङो दैमायाव थानाय ना बेफोरखौ। जेजों सारनानै हमनाय जायो दा जेया बेनो माखासे। खुन्दुंजों सोरजिनाय जेराव फिसा फिसा। गुदुं नेट बायदि इंराजि। जवनाया दोनगोन दा बिदि खालामनाय जायो जाहाथे। नाया बे गुदुंखौ सोरखिनानै खारलांनो हायैबायदि गुवार माने गिदिर फिसा खालामनाय जायो माखासे।
औ।
सोरबा ना गिदिर जाग्राफ्रा गिदिर गिदिर गुदुं थानायखौ हायो आरो ना फिसाखौ हमनो थाखाय फिसा फिसा गुदुं खालामनानैनो जेखौ बानायनाय जायो। दा गाहायै जेआथ' मोनसे खुन्दुंजों बानायजानाय नालाय। अजन नांगौ जायो दैयाव गोदोनो दा बेनि था फ्राय जोङो माखासे जों गाहायै सेहा गलि होनो बेखौ होयो आरो खायसेया माने ओ साराय लहानि मोननो हायो बेफोरबायदि जेनि गुलि होनो बे खौबो बेखौबो लगायनानैनो माने जेयाव खानानै होनाय जायो आरो मोनसे अजन दा बेजोंनो माने सारनानै नाखौ मोनो आरो नोंथां दा बर'फोराव बेखिनियावल' थाबथानानै थाङाखै थायाखै माने जोंहा मोनबावो जेरै फल' नङा होमबा नोंथां बिलोफोराव हमनो थाखाय बाहायो फल'खौबो दा बेयाव बांसिनै ना गिदिरफोरखौ हमनायखौ नुयो आङो फल'जों बिलोफ्राव नास्राय जेरै बै नास्राय मा होनो गिदिर गिदिर आरो ना औ सल ना नंगौ नंगौ सल ना बे फोरनो माखासे फख्रियाव फिजानाय नाफोर बेफोरो माब्लाबा बिलोआव गलांनानै थायोबो बिसोरबो थायो नालाय दा बिसोरखौ हमनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फोरमायनायखौ आं मिथि मिन्थियै बाथ्राखौ फोरमायनायखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां मिथिनानै ओ जोंनिया समाबो जाबोबाय नोंथां आसा खालामो थांदों ओ उनाव लोगो मोन फिनगोन होननानै एबा सावरायनो मोनफिनगोन होननानै ओ जोबथारनायाव ओ नोंथांनिसिम आरोबाव खनसे साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों
गोजोन्थों